हेल'
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
फ्रियानो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दंब्ला नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ होनब्ला नोंथाङा एसे आबादनि सायाव एसे माबायदि आबाद मावो एबा माबायदि माइखौ गायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ-औ
आबाद मावनायनि सायाव बुङोब्लाथ' नोंथां गोदोनि गोदोनि जुग आरो दानि जुग बुहुद फाराग जाबाय
औ
मानो होनोबा गोदोनि समावहाय आबादखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ'यै मावनाय जायोमोन। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
गोदोनि समाव माने बर' सुबुंफ्रा आबादखौ गोबां खस्थ' मावनाय जायोमोन आरो। आथिखाल मुगायावथ'बांद्राय खस्थ' थयै मावनाय जाला बर' फ्रा
औ-औ
गोदोनि मुगायाव खस्थ' मावनाया बेनो जाहैबाय गोदोनि मुगानि बर'फोरा माखासे फोरखौ हाग्रा रज'नानै थानाय हाफोरखौ हाग्रा एवस्रांनानै हालौव मोसौजों हालौवनानै
फेबाय थानानैसो बिसोरो माने माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो आथिखाल खुगायाव नोंथाङाथ' नुनो मोनखाबाय जौगालु मुगायाव आबाद मावनायनि माखासे जे आदब खायदाफ्राथ' सोलायबाय आथि आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनो बांसिन सुबुङानो खम समनि गेजेरावनो माखासे मेसिनफोरनि हेफाजाबै आबादखौ मावनानै दिहुननाय जायो। बिदिन्थि बायदियै जेरै आबाद फोथारावहाय टेक टेक्टरजों हालेवनानै बांसिनानो आथिखाल मुगायाव आबाद मावनाय जायो। आबाद मावनाय नि माखासे माखासे बुं माखासे जे मा होनो बेखौहाय आबाद मावनायनि सायाव माखासे मा होनो गोबां बिदिन्थि फोर दं आरो ना। माने बर' बर' फोरा गोबां रोखोमनि आबाद मावो नालाय जेरै बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावो होमबा गाहाय आबाद हिसाबै बुङोबा माइ आबाद।
औ
बिनि उनावहाय जुखाम सबाइ बायदिफ्रानो गाहायमोन आरो आरो बैफोरखौ मावनायनि आदब खायदाफ्राबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो जेरै जों माइ आबाद। खौहाय दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ
माइ आबादखौ मावनायनि सिगां जों हाखौहाय हालौवग्रोनांगौ।
औ
आरो बिनि उनाव खारायखांनायनि उनावहाय आलि खोनानै दै सोनानै हालौनानै फोमोननांगौ।
औ औ
बिनि उनावहाय माने खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो
औ औ
गोदोनि समावबाथ' गोबां माने गोलाव समहालागैसो गायखाङोमोन आरो गोलाव सम थानानैसो मानो होनबा गोदोनि समावहाय मोसौजों हालौनाय जायोमोन। सानसेनि समावनो गोबां हा एवनो हायामोन। जायनि जाहोनावहाय माइ खौहाय एसे गोबाव गायनाय जायोमोन आरो आरो आबाद मावनायावहाय आबादखौ मावबाल' जाया नोंथां। माने बिनि सायावहाय माखासे हासारफोरबो बाहायनाय जायो।
औ
गोदोनि समावहाय रासायनारि हासार बाहायनाय जायामोन।
औ
गोदोनि समावहाय हासार होनोबा अब्ला जिब जुनारनि जेरै मोसौनि खि बायदिफ्रानो गाहायमोन बैफोरखौहाय गोदोनि सुबुंफोरा आबाद फोथाराव लांनानै हाजों एवफानानै माने आबादखौ मावनाय जायोमोन।
औ
नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बेफोरबायदि मावनायखौ नुनो मोनला। आथिखाल मुगा बेयाव जों बांसिनैनो रासायनारि हासार बायनायखौ नों थाङाबो नुनो मोनदों जानो हागौ। खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ आथिखाल मुगायाव माने रासायनारि हासार बाहायनानै माने खम समनि गेजेरावनो माने गोबां माने आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
गोद आरो फंसे बाथ्राया बेनोदि गोदोनि समावहाय माने मा होनो बांसिन मा होनो रासायनारि हासार बाहायालासिनो आबाद मावोमोन आरो बे समावहाय माने एम्फौ बायदिसिनाफोरबो बांद्राय जानाय जायामोन
औ
नाथाय आथिखाल मुगायावहाय माने मुगाजों लोगोसे सोलायबोनो हमबाय बोथोर आरो बारहावानि थासारिफ्राबो
औ
जायनि जाहोनावहाय आबाद मावोबा जोंङो दा हायाव हासा आं रासायनारि हा सार बाहायनायनि अनगायैबो जोंङो आबादाव मुलि सारनो गोनां जाबावो।
औ
मानो होनोब्ला आबादावहाय आथिखाल मुगायाव बांसिनानो एम्फौ अरनायखौ नुनो मोनो जोङो
औ
बैफोराव मा होनो एम्फौ अरनायखौ होब थानो थाखाय जोङो माखासे रासायनारि हासार बाहायनांगौ जायो।
औ
अब्लासो जों आबादखौ मोजाङै मोनफुंनो हायो आरो गोदोनि समावहाय जों बांसिन आबादफोरखौबो गोबां माने ओरैनो नेसारेलि माने मिथिंगायारि बाबैनो माने गोबां गोजौ गोजौ माने मोजां फिथाइ मोननायखौ जों नुनो मोनबोदों। रासायनारि हा सार बाहायालासिनो
उम
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय बहुद माने फाराग जाबाय आरोना दानि जुगावहाय आरो नोंथांङा आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा?
अ आबाद होनोब्लाथ' गोबां दङ। दाथ' ओ नोंथां होननाय बादिनो एसे सुंद'यै फोरमायनो सानो आं नों थांनो
औ
ओ गोदोनिफ्राय लानानै बर'फ्रा ओ दासिम बेबायदि आबाद बिदां मावनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ होनब्लाबो गोदोनिफ्राय बिराद खम जाबाय आरो ना जोंनि औ सुबुं माहारिया आबाद मावनायाव
औ
ओ गोदोहाय बेबायदिनो गोबां जों खस्थ'नि गेजेरजोंसो आबाद मावोमोन ओ दानि ओ मुगाखौ नायोब्ला गोबां माने फारागथि एबा डिफारेन्स दंङ
औ नंगौ नों
जों गोद दोहाय गोबां बेबायदिनो खस्थ' जों मोसौजोंसो जों हालेवनानै बेबायदि जों गोरान खेथि एबा जों माइ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ
दानि बे जोंनि मुगा एबा जोंनि ओनसोलाव जों गोबां माबाया ओ जोङो बेबायदिनो गोबां माने मेचिनफोर बाहायनानै जों
औ
बेबायदि ओ जों इजियै जों गायनो हायो एबा ओ मैगं थाइगं एबा जों माइफोरखौ जों गोरलैयैनो जों गायनो हायो। दाथ' दैज्लां बोथोर जोङो दैलां बोथोराव बेबायदिनो जों गोबां आ माइ माइ गायो जोंनि सुबुं माहारि फ्रा
औ नंगौ नोंथां
आरो माइ गायनायनि सायाव आरो बेबदिनो गोबां माने ओ मानसि नांगौ जायो जोंनो गोदोहाय बेबायदि ओ मानसि नांगौमोन दा एबा जोंनि मुगा सोलिबाय थानायावहाय गोबां बिबायदि दिनो मेसिनफोर ओंखारनानै जोंहा बांद्राय बिदि मानसिनि थाखाय जोंहा गोनांथि जाला
औ नंगौ नोंथां
ओ जों माइ गायनोब्लाबो जोंहा गोबां बिदिनो मेसिनफोरखौ जों बाहायनाय जायो। ओ जेरै नोंथां थां होननाय बायदि गोबां बेबदिनो हासार बाहायनाय जायो जेरै होन्दों। जोङो खोथिया फैयोब्ला जोंहा ओ बेबादिनो इउरिया होनो इउरिया हासार होनना बेखौ जोङो खोथिाया जोंहा मोजां जानायनि जों बेखौहाय बाहायनाय जायो।
औ नोंगौनोथां।
औ जों बे बेखौ बाहायोब्लासो जोंनि म खोथिया फोनाया जोंना जौनानै एसे मोजां जागोन गोदोहाय बेफोरबायदि गैयामोन जों गोदोहाय बेबायदिनो मोसौनि हासार जों एबा खिखौ जों बाहायनानै। जों मोजां बेदिनो मैगं थाइगंयाव जों बाहायोमोन। दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बेबदिनो जोङो मेडिसिन फोरखौ जों बाहायो जेरै भिटामिन जेरै एम्फौ जायैनि। गोबां माने। जों मुलिखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां बिदिनो हासारफोर ओ ओंखारबाय बेबायदिनो सुपार गोबां बायदिसिना रोखोमनि हासारखौ जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेहाय जोङो आबादखौ जों मावनो हायो दानि मुगायाव गोबां बिब्दिनो आबाद मावनायफ्राव गोबां हाग्रा जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जों आबाद मावनायनि सायाव जों जोंहा बिबदिनो आ माइ ओ जेनेबा बानलु एबा जों। फान्थाव गायैनि सिगां जोङो बेबायदिनो प्लास्टिक खोंनानै। जोङो हाग्रा जायैनि। एबा जोङो हाग्राखौहाय जोङो बेबायदिनो गोबां ओ जोङो गोदोहाय बेबायदिनो दानस्रांनांगौ एबा सनस्रांनांगौ जायोमोन दानि जुगावहाय बांद्राय बेबायदि गैलिया गोरलैयैनो जोङो बेबायदि हाग्रा थैनायनि मुलि एबा जों प्लास्टिक खोबनानैनो। जोङो मोजां आबादखौ जों मावनो हायो। नाथाय जोंनि आथिखालाव बेबायदि ओ जोङो मुलि बाहायनानै गोबां मेडिसिनस बाहायनानै जोंनि थासारिया गोबां गुबुंले जानो हमबाय जोंनि मानसिनि देहाफ्रा गोबां बेबायदिनो। नस्थ जालांनो हमबाय जोङो बेबायदि मुलि बाहायनायखौ जों जायै जायै जोंनि देहाफोराव गोबां बेबायदिनो बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि बेमार। जायो जेरै अन्थाइ जायो जेरै फाइल्स बेमार जायो। बेफोरो मानसि। नाव दायो कमनलि जों बेमार। जों जानायखौ जों गोबां सुबुंफोरावनो जों खोन मोननाय जायो। जोंनि आथिखालाव सुबुंफोरा बेबायदिनो। बेबायदि गोबां बेमारफोरजों। सैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों। गोदोनि मुगाया बेसे मोजांमोन दानि मुगाया ओ बेसे गाज्रि थासारि जालांखो। जों बेफोरखौहाय फारागथि होनो हायो। जोंनि थाखाय ओ फारसे जोंनि दा सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां मोजांबो जादों नाथाय जोंनि। फारसे गोबां खहा खालामदों। ओ गोदोहाय बेबायदि ओ जों अर अरगेनिक जों जोङो गायोमोन मैगं थाइगंखौ जोङो मोसौनि गोबोर हासारजोंनो जोङो मोजाङै गायोमोन बेबायदिनो एम्फौ जायोब्लाबो जों गोबां बेबायदिनो मेडिसिनफोर मुलिफोरखौ जों होआमोन। दानि मुगायाव बेबायदिनो मुलि होनायनि जाहोनावनो मानसिफोरा गोबां। ओ खहा एबा बेरामजों गोलैसोनानै ओ गोनांथि गोनां जानानै दं मानसिफ्रा
औ
जोंनि थाखाय माने जोबोद बेबायदिनो गिदिर प्रब्लेम जानानै दं आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथा
खोनादों औ नोंथां
अ नोंथां जोंनाथ दायो ओ समा जाबाय। अ बुङोब्लाथ' गोबां दङ आबाद मावनायनि सायाव बेबायदिनो जोबनो थाङा नोंथांखौ आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय धन्यबाद नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।
औ